अ खोनादों ना नोंथां खोनादों ना नोंथां हेलौ खोनादों ना नोंथां औ खोनादों मोजाङैनो खोनादों नोंथां अब्ला जों दिनै नोंथां जोङो बैसागुनि सायाव साव सावरायनोसै
औ
बैसागो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ बेयो जोंनि बर'नि आजै आजौ फोरनिफ्रायनो जोङो फालिबोनाय मोनसे से बेयो जोंनि गा ओ माने गिबि फोरबो
फोरबो औ
थ' जोंनि गिबिफोर फोरबोआ जोंनि बर' हिसाबै जों फोरबोआ बुंनो थाङोब्ला मोनबा फोरबोआ बर'फ्रा दिनै बाथौआरिफोरा मोनबा फोरबोखौ फालिनायखौ जों दिनै सिम नुबोबाय थादों बैसागो फोरबो खाथि गासा फोरबो माइनाव फोरबो आघोन फोरबो आरो जोंनि जोबथा फोरबोआनो जाबाय मागो फोरबो बे मोनबा फोरबोआनो जोंनि थाखाय एंगारनो हायि बियो धोरोमजों लो बबा गोनां बेयो फोरबो जों दिनै नोंथां बुंनाय बादि जोङो दिनै बैसागुनि सायाव जोङो सावरायनोसै बैसागुआ जाबाय जोंनि एंगारनो हायै मोनसे फोरबो बे जोंनि गिबि फोरबो बेखौ जोङो ओ सैद दाननि जोबथा खालाराव जोङो ओ मोसौखौ थुखै यो मोसौखौ थुखिखांनायनि उनाव जों मो सौनो फथा फोनो रंजानायजों जोङो मोसौनो फथा फोननानै जोङो दुब्लि फोथाराव लांनानै दैमा दैसायाव लांनानै जों मोसौखौ थुखिनानै जोङो मोसौनि नाम माव जोङो आ फुजा खालामनानै जोङो लाव जा फानथाब जा बोसोर बोसोर बारि जा होननानै जोंङो मोसौखौ जोङो खुबैना नै जोंङो ओ अरायबो जोङो बेखौ सिबियो मानोना मोसौआनो जोंनि ओ आबाद मावनायाव जोङो मोसौआनो जोंखौ सहाय खालामो मोसौजोंनो जों आबाद मावनानै जायो बेखायनो जों मोसौखौ जोंनि आइ लोखि बाय फुजा जोङो मोसौखौ जों सि बियो आरो आरो जोङो मो होखांनायनि उनाव मोनाबिलि समाव जोङो ओ मोसौ गन्द्रायाव मोसौ गलायाव थानानै गलियाव थानानै जोङो आर'ज खालामो जाहाथे नोंसोरो जों बे बोसोरावबो जों मोजाङै मोजां इसोरनियाबो बेमार आजार जायालाखैनो जों मोजाङै मोजां आबाद मावलांनो हाथों होननानै जोङो मोसौखौबो खुलुमनानै धुब धुना सावनानै जों आलारि बाथि सावनानै जों सिबियो बेखौ आं नुबोदों आरो दिनै ओ मोनाबिलि समाव जोङो गोखा गोखै एकसनि एकस एकथा बिदनि जोङो बिफांनि बिलाइ फोरखौ खायो खायो जोङो मोनाबिलि सेराव सोरबा बेदरजों जायगोन सोरबा निरामिसजों जागोन सोरबा बिभिनन' गावनि जाय गोसो जायनि देहायाव जों गोनांथि थि बे माने बेजोंनो जोङो गिबि बांसिनानो बेदरजोंसो जोङो गोखा गोखै बांसिन नाय नुनो मोनो बेनिखायनो गोखा गोखैयाबो जोंनि थाखाय बेयो जि आइ तेक मोननाय जेला जों बेखौ बरफोरालसो जायो जोबोर मोजां बेयो जोंनि थाखाय बर'फोरालसो जायो माने एक्स ता एक बिद जायोब्ला देहा आजाराव जेबो बेराम जा जाया होननानै जोङो आजै आजौफोरनिफ्राय फोथायनो हाबायो आरो बेनि उनाव से खालार खालि जोङो आर'ज गाबो आर'ज गाबनानै देर गेदेरा उन्दैखौ बोर सानस्रियो आरो उन्दैया गेदेरखौ खुलुमो बिदिनो जोङो बोराय बुरै बा जोंनि बैसोआव गेदेरफोरखौ जोङो आन्थु हमनो आइथिं खरायनानै जोङो आनथु खेरायनाय जों बिथांमोननियाव बोर बियो आरो गोदोर गोलावफोरा औ उन्दै उन्दैफोरनो गावसोरनि जिउआव मोजां जालां थों होननानै बोर सानस स्रियो बिनिफ्राय जोङो आर'ज बाथौ थानसालियाव जों आर'ज गाबो बिनिफ्राय जोङो स्नि दिनसिम जोङो बर'फोरा स्नि दिनसिम जोंहा बर'फोरा जोंङो रंजायो ला थाबो आरो अब्ला नोंथांमोननि साइदआव बोरैहाय बैसागुखौ फालियो नों थाङा सुंदयै बुंनो हागोन नामा
जोंनाबो जोंनि ओनसोलावबो जोंनाबो बिदिनो जोंबो सैथ्र' दाननि जोबथा खालाराव मोसौखौ जोंबो थु खैयो हेल' औ औ जोबथा खालाराव गिबि गिबियावनो जों मोसौ बैसागुखौ जों फालियो जोंबो बे
नोंगौ नोंथां
बे समाव सानसे सिगाङावनो जोंबो मोसौखौ थुखैनो थाखाय बायदिसिना नांलायनाय मुवा जेरै दिगलिथि थाराय बायदिसिना लाव फानथाव फोरबो बुथुम ओमफाय जोंबो बे फोर मुवाखौ अखानायै औ मोसौ थुखैनाय समाव जोङो बे बाहायो जोङो बेफोरखौ बायदिसिना थाब फिसा फिसा हानानै माला बानायनानै जोङो मोसौनो गानहोयो ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो बेखौ दैमायाव थुखैनो लाङो जोङो
औ नंगौ नोंथां
औ बेनिफ्राय जोङो मोसौनियाव गोसोम गोसोम दागो होयो ओमफ्राय बेनियाव थुखैनानै फोथाराव आगार हरो आरो ओमफ्राय दा दाथ' हागारनोबो हाया नालाय खासिगोन ओमफ्राय फिसा आगारना हसिगोन बिदि खालामो मोन बिनि उनाव मोसौ बै
नंगौ नोंथां
अखा नायै औ अखानायै जोंनि सुबुंनि बैसागु जासिगोन बे दिनखालि जोङो गिबियावनो जोंङो गामियाव जोंना ब्रह्म नालाय आहुथि सावो गामिनि मोजांनि थाखाय
आरो बिखौ एक थारिकनिफ्राय मानसि बैसागो जासि आरो मानसिनि बैसा
औ औ औ ओमफ्राय औ बेयाव जोङो गिबियाव जोङो जोंना ब्रह्म नालाय आहुथि सावनानै गामिनि मोजांनि थाखाय जोङो सो- सो-सोरजिगिरि इसोरनाव आर'ज गाबो बेनि उनाव जोङो खेला खेला खौ सालायो थारमाने बायदिसिना खेला सालायो
खेला दुला गेलेहैयो बादायलायनाय गथ'फोरनि बादायलायनाय बा गिदिरफोरनि बादायलायनाय
औ औ ओ औ गिबियावनो जोङो उन्दै उन्दैनि उन्दै उन्दैनि खेला होग्रोयो जेरै सरनाय बायदिसिना ओमफ्राय दै बोरि दाउला सौलायनाय उन्दै उन्दैनि होसिगोन बेनि उनाव सानसु सानजौफुनि ओंखामखौ थाब थाब जाखांलायनानै जोङो बेलासियाव सानजौफुनो थाब थाब फैलायसिगोन आरो ओमफ्राय बेलासि बेलासि टाइमाव जोङो आरो बायदिसिना खारनाय बारनाय खेला होयो जेरै उन्दैफोरनि खारनाय सेंग्राफोरनि खारनाय सिख्लाफोरनि खारनाय आइजोफोरनि खारनाय बायदिसिना खेला होयो बेनि अनगायैबो जोङो औ बिनि अन जोङो जेबलि खुबैनाय डिसकास खुबैनाय बिदि बायदिसिना खेलाखौ जों गेलेयो आरो ओमफ्राय जेब्ला खेलाया जोबो बेनि उनाव गामियाव मोनसे देंखो मोनाबिलि जायो ओमफ्राय बेनि सिगाङावनो सानाव गेवलां मेल जायो गेवलां मेलनि उनाव मोनाबिलियाव देंखौ मोनाबिलि ओमफ्राय बै गेवलां मेलाव जोङो बै जाय जाय देरहासार जानो हादोंमोन खेलायाव बिसोरनो जोङो बान्था होयो ओमफ्राय बिनि अनगायैबो जोङो बै मेट्रिक ओइस एस बायदिसिना एगजामफोराव सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानायफोराव जोङो गांफा गांफा आर'नाइ फरायनायनि जो देंखो मोनाबिलियावबो जोङो औ बायदिसिना औ बायसिना जों सल' लिनानै औ बो जोङो बिदि फै आरो जोंना
औ नंगौ नोंथांमोननायाबो थारैनो जेनेबा जोंनि साइडआवबो बे एखे रोखोमनिनो माने हारिमुजों लोब्बा था थानाय जायफोरा खन्थाइ रायथाइ ओ लिरनो गोरों बिथांमोननि खन्थाइ रायथाइ लिरनाय आरो खारनाय बारनाय बे उन्दैनिबो गेदेनायबो बे खेला दुला होनायखौ जोंनि गामियावबो खालामो आरो जोंनि ओनसोल बर' गामिआव बेखौ बाहायनायखौ आथिखालाव नुनो मोनो मानोना जोङो जोंनि हारिमु सिबिनायजों लोग गोसे जोंनि बैसागो फोरबो सिबिनायजों लोगोसे जों गथ'फोरखौबो बेजों लोगोसे सोलों बेजों लोब्बा थानाय जायफोरा जोंनि देहायाव ओ खेला दुलायथ' जोंनि देहानि थाखाय गोनांथार नङा होमबा नोंथां बेजों धोरोमजोंबो लोगोसे गथ' गथायाइफोरखौबो जोङो रंजानि जों लोगोसे जोङो खेला दुला बेफोर रोखोम बादायनाय खौ लायो आथिखालाव जोंनि बे बैस सागो फोरबोआ जौस्रां लेभेलावबो मोनहबाय जाय खौ जोङो स्टेज पारफरमेन्स होननानै बुङो आदार गेवलां फोथारावबो जायो बैसागो रंजानाया आथिखालाव नंगौना नङा नोंथां दाब दाब आनसलिक रायजोनिबो जागानि फ्राय लिंहरनानै जों अपेन बे फिल्डआव बो जोङो बैसागो हानजा अकल बेयाव बैसागो हानजा म मोसानायाल' बेयाव बाहागो लानो मोनगोन बेखायनो जाय गामि गामियाव थांनानै इनभाइटेसन खालामहरो जाय बिथांमोना जुदि बेयाव बैसा सागो बादायलायनायाव बादायनो हागोन बिथांमोना मायबा मोन से जायफोरा फास प्राइज सेकेन्ड प्राइज बिदि माने इखौ रिसार्च खालामग्रा जायफोरा बि बिथांमोना ओम बिहाय मा होनना थागोन एगजाम जायफोरा कन्दाक खालामगोन जायफोरा जेनेबा बेयाव जास थागोन बिजिरगिरिफोरा थागोन बि हिसाबाव जोङो बिस थांमोननो प्राइजखौ हरनाय जागोन जाय फ्रा फास फायस सेकेन ब्राइ बिदि जोंनि ओनसोलाव दासिमबो बाहायनायखौ जों नुयो आरो बेजों लोगोसे जोङो बे जोंनिया बैसागोआ से मान से दानसिम थायो। आथिखालावथ नैजिबा फसिस दिन साब्बिस दिननि उनावबो त्रिस दिनसिम बैसागोनि एक ओ जोबथासिम जोङो दिनै बैसागो खुंबोनायखौ जों नुयो आरो। जोंनि बे ओनसोलाव अ आसामावनो दिनै थामजि दिन सिम बैसागो माने बैसागो मानखौ खौनो फुरा बै सागो दानखौ फुरा बैसागो हिसाब नो फालिनायखौ जों नुबोदो। जाय जाय जायगायाव जायखौ जाय सम खालि ओ बिसोरनि माने कमिटिया बा बिसोरनि अरगेनायजे जो अर्गेनाइजेसनफोरा दिनै खुंबोयो। बे दिन खालिनो जेनेबा बेदिन खालिबोल जेनेबा बैस बैसागुखौ फालियो आरो मास मोनसेसिम आरो बेखौ जों नुबोयो दिनैसिम। आरो नोंथाङा बुंनो सानोदिे जेनेबा बैसागोजोंबो जोङो जोंनि ओ हारिनि सिनायथि बेबो मोनसे जों हारिथिखौबो सिनायथि होनो हायो। बैसागुखौ बर'फोरा फालियो होननानै औ औ नंगौ नोंथाङाबो थिगखौनो सानदों औ बैसागोखो जों साफ्रो मबो बर' फिसायानो गोरबोआव स सुना लानांगोन बेयो जोंनि फोरबो धोरोमा अनेकानो जाया मानो नङा होमबा मुलुगाव गोबां धोरोम दों बेयाव धोरोमजों लोब्बा थाया एस ए हारि हिसाबै जोङो बैसागुखौ जोङो फालिनांगोन। जों आजै आजौ मोना माला जोनोम जादों माला जों बर'फोरा बे रायजो जाबोदों बै समनिफ्रायनो बैसागोखौ बर'फोरा फालिबोदों होननानै जोङो आजै आजौ जोंनि आइ आफा आबौमोननिफ्राय जोङो दिनैसिम खोनानो मोनो आरो जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसनाबो बे फोरबो खौ बर'नि गिबि फोरबो हिसाबै फालिलांबाय थाथों होननानै जों आरो अब्ला नोंथां जोंहा समाबो बारबाय। जोंनि जोंनि बुंनांगोखौ अ समा बाराखै नोंथां नोंथाङा फंनैसो बुंबावनो हागोन।
औ औ खोनाखैमोन खोनासाबाखै
औ खाना
मा होनदों औ औ दासो खोनाबाय माबा मा होनदोंमोन?
बारनो हमबाय नोंथां। जोङो जोंनि समाबो बारनो हमबाय नों थां जोङो जोंनि सुंथाब बो बिबुंथिखौ जों बि किनाव'नो फोजोबसुनोसै नामा नोंथां।
जागोन दे औ औ गोजोननाय थाबाय औ गोजोननाय थाबाय औ औ औ।